हेलौ, औ मा खालामदों नोंथां?
नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंफैयो मोनाबिलिनि ।
औ दे बिदिब्ला जोंहा सोलोंथाइ आयदानि सायाव दसे सम सावरायलाय दिनि नोंथां
औ औ दे दे
औ औ सोलोंथाइथ' जोंनि जिउनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे बाहागो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ
औ जाय न' जाय सोलोंथाइखौ लायाब्ला जोङो मेगन नुसेयावबो जायखौ जों खाना जों रुजुनाय जायो। आरो नंगौ जेराव जोङो मेगनखौ नुनानैबो जों जेराव मेगनाव नुयोब्लाबो फरायनो रोङाब्ला माने बेखौ खानाजों खानाजों समान होननानै रुजुनाय जायो आरो बे बायदि बुंनानै बुंनाय द मोनसे बाथ्रा । ओ आथिखाल औ गोदो गोदाय समनिफ्राय नायोब्ला आथिखालाव सोलोंथाइ बिथिङावहाय गोबां दावगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। दायो जोंना सोलोंथाइया मोननै रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां? बे जाहैबाय फरमेल इडुकेसन आरो मोनसेया इनफरमेल इदुकेसन ओ फरमेल इडुकेसन होननानै बुङोब्ला जायफोरखौ जोङो मोनसे ओ इन्सटिटिउटफोराव ओ लानानै ओ ओ सोलोंनाय जायो माने ओ फरायसा सालि फरायसालि स्कुल कलेज बेफोरावहाय ओ बेवहाय ओ जायनि जोहै जोङो फरायनायनि माखासे सार्टिफिकेट बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो माखासे साख्रि बाख्रियावबो जोङो साख्रि बाख्रिनि था खायबो जोंहा माने इलिजिबोल जायो होन जायो आरो ओ दायो ओ इनफरमेल इडुकेसन होननानै बुङोब्ला माने ओ जायखौ जोङो ओ इनस्टिउटव थांलायनांगौनि गोनांथि गैया माने जेनेबा जोङो हमनानै लादो मोनसे ओ गामियावनो हम बा ओनसोलावनो हम से जाफुंसारनाय मानसि ओ जाय जायनावहाय मोनसे ओ नलेज दङ जेरै बाय दि ओ ओ सासे सुबुं दङ जाय बेहा माने गोबांथार ओ जि दायो दानायनि सायाव ओ गोबां माने गियान दङ ओ सासे आबादारि बे हा माने थालिर आबाद फाथो आबाद बेफोरनि सायाव माने गोबां माने ओ गियान थानाय बैफोरबायदि ओ जाफुंसारनाय सुबुंफोरनिफ्राय जाय फोर जों गियानफोरखौ लायो बेफोर खौनो जोङो ओ खेंसालियायै ओ सरासनस्रायै जोङो बेखौनो माने ओ इनफर्मेल इडुकेसन होननानै बुङो आरो नोंथां
औ नंगौ दङ।
अह
नोंथाङा जि बुंदों जेन'बा सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथाङा जिसेबांखिनि फोरमायलांदों। बाथ्राफोरा नोंगौ ओम खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनबा सोलोंथाइ जाय जोंनि जिउ खौ दायो एबा ओ आंथ' बुंगोन जे सोलोंथाइया जोंनि आखल आखुखौ दायो माने माबोरै दायो होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै जायखिजाया आबहावाजों गोरोबनो हानाय एबा जिखुनु थासारिजों गोरोबनानै बै थासारिखौ हान्थिनो हानाय एबा फेस खालामनो हानाय बेफोरबायदि थासारिजों गोरोब होनायानो जाहैबाय जोंनि सोलोंथाइ
औ नंगौ नंगौ।
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला खालि जोङो बिजाब फरायनानै बिजाबनि गियान आरजिनाय एबा जोङो बिजाब फरायनानै मोनसे साख्रि लानाय थ' बेखौ सोलोंथाइ होननानै आं साना जेनबा औ नोंथाङा बुंनाय बायदि सोलोंथाइनि जोंहा गोबां बिथिं दङ आरो सोलोंथाइनि बिथिंखौ आङो मोनथाम बिथिंजों नायनो सानो नोंथां। जेनबा गिबियावनो दं जोंना फसंथाननिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ जायखौ नोंथाङा बुंदोंमोन। फरमेल इजुकेसन नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां
फसंथाननिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ जायखौ नोंथाङा जेनबा जोङो फसंथानफोराव सोलोंथाइ लायोबा सार्टिफि केट डिप्लमा एबा बायदि रोखोमनि डिग्रि फोरबायायदि जोङो माखासे से लिरथि महराव मोननो हायो जे नोंथाङा एसेबांखिनि स्टेडार्ड सिम फरायबाय जसेबांखिनि नलेज नोंथांनाव दा दंसै बेफोरबायदि आरो नङा होमबा नेक्स्टआव फैबाय नों नोंथाङा जेनेबा अनु अ अनुस्थानिक बाबे फरायनाय जेनबा इनफरमेल इडुकेसन जाय इडुकेसनखौ जों जोङो जोंनि गेदेरफोरनिफ्राय सोलोङो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
जायखौ जोङो माने गोरों गोरा सुबुंफोरनिफ्राय एबा जोंनि लोगोफोरनि फ्राय एबा नखरनि दिथागिरिफोरनिफ्राय आरो माखासे ओ समाजारि बिजोङानो होन बा जोंनि गोरों गोरा जाय रोंगौ जायहा रोंगौथि दंखायो बिथांमोननिफ्राय जि सोलोंथाइ बेनो ओ इनफर्मेल एडुकेसन बेनिफ्रायबो जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंनो हायो नोंथां नङा होमबा ओ आखल आखुनिफ्राय लानानै गेदेरफोरखौ बोरै मान सनमान होनांगौ एबा जोङो बोरै गुबुननि सिगाङाव जोङो गावनि आसरन एबा आखल आखुखौ दिन्थिनांगौ जायखौ जो जोङो माने बिजाबाव मोना आरो नोंथां नङा होमबा गासिबो एसे मोनोब्लाबो आबुुं मोनजोबा थ' जेन'बा जोङो उन्दैफोरनि सिगाङाव बोरैहाय अननाय खिथिनांगौ । एबा बोरै प्रेकटिकेलि जों बोरै एक्सप्रेसन होनांगौ थ बे फोरफोर गाैखौबो जोङो इनफरमेल इडुकेसनाव मोनो होननानै आं सानो आरो नों ।
औ औ नंगौ नोंथां ।
थामथियाव आं बुंगोन नोंथां जेनेबा नन फरमेल इडुकेसन जायखौ जोङो हथाइनि सोलोंथाइबो होननानै बुङो जेन'बा सासे सुबुं हमना लाबाय मोनसे थाखानाय बैसोआवनो सोलोंथाइखौ लानो हायाखै । सिनि बेनिफ्राय ओयोम। देरनानैबो एबा गोदोर जानानैबो माने सो फरायनो गोसो एबा सोलोंनो गोसो थ' बिथांमोन थाखाय जेन'बा बिथांमोन बायदि सुबुंफोरनि थाखाय जे जे सो सोलोंथाइखौ आथिखालाव सरकारा एबा जोंनि बायदि रोखोमनि फसंथानफोरा जि सोलोंथाइखौ होयो जों बिखौनो । नो नन फरमेलिडि केसन होननानै बुङो नङा होमबा नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां।
जोंयो इंराजियाव बुङो आडाल्ट इडुकेसन होननानैहाय एबा भकेसनेल ट्रेनिं। सोलोंथाइयारि फसनथानफोर दङ। औ जेरैहाय जोंना नेसनेल लेभेलाव दङ इगन'। इन्दिरा गान्धी नेसनेल बिहाय बेनिफ्राय जोंनि ओ। सिटेट लेभेलावहाय दङ केके हेनडिग एबा एक्सेट्राय एक्सेट्रा बायदि बायदि आरोखि ना।
औ औ नोंथां ।
बेफोर फसंथानफोरनिफ्रायबो जोङो माने गोबां ओ गियान आरजिनो हायो जेरैहाय सासे सुबुङा रांखान्थियारि खहा जायोब्ला एबा रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबां जायोब्लाबो जोङो खामानिबो मावबाय थानो हागोन लोगोसेयैनो जोङो सोलोंथाइबो लाबाय थानो हागोन। आरो ओ मोनसे समावहाय जेन'बा जोङो ओ गिदिर थाखोनि सोलोंथाइ एबा सोलोंथाइ मोनखांनायनि उनावहाय बे इनप नन फरमेल इडुकेसनावबो बिथांमोना मा खालामनो हायो जे गाव जि थाखानाय ओ साख्रि बा जि थाखानाय खामानि बेयाव जुदि थोजासे सेटिसफा सेटिसपेचन गैयाब्लाबो बिथांमोनाहाय उनाव सोलायनो हायो नङा होमब नों जेरैबो गोबां सुबिदाफोरखौ जोङो बुंनो हायो थसोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां जेनेबा सोलोंथाइनि गुदिया जोंना बबेनिफ्राय जागायो होननानै बुङोब्ला न'खरनि
न'खरनि औ बिमा बिफा दिथागिरिनिफ्रायनो जागायजेनो। बेनो जोंनि माने गाहाय फोरोंगिरिया बिमा बिफायानो बिनि उनावसो ओ गुदि फरायसालिनि ओ फोरोंगुरु बिफो बिनिफ्राय जागायस सिगोन आरो नोंथां। सिखा।
खोनादोना नोंथां?
मैथाखौ फोबोबायनालाय।
हेलौ' नोंथां?
हेलौ।
औ खोनादों।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ।
देलाय-
औ नोंथाङाथ' दानि बावै आंनो फोरमायनानै होलांबाय जे जोंहा नं बे बे थारैनो सैथो जे जोङो माने ओ गिदिर गिदिर मोलोंथाइ ला लानानै बा गेदेर साख्रि मावनानै गोबांथार लेखा बु फरायनायनि गेजेर जेरजों ओ सासे ओ साख्रि मावनानै जाफुंसारोब्ला जाफुं सारोब्लाल' बे मोनसे जाफुंसारनाय नङा नङा होमबा। ओ बेनि बेनि सोलाय जोंहा माने आखल आखुखौबो जों दानानै लानांगोन। खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों।
औ।
नंगौ नोंथां जेनेबा सोलोंथाइनि बागै जेसेबांखिनि नोंथाङा ओ। पारमिसन होदों बा जेसेबांखिनि नोंथाङा फोरमायदों थारैनो बाख्नायथाव आरो जेन'बा ना
औ नोंथां गोबां नोंथांनिफ्रायबो बाथ्रा मिथिनो मोनदों जेराव ओ नोंथां बुंनाय गासै बाथ्राफ्रानो सैथो नों नंगौ बे सैथो जेन ओ जोंनि सुबुंफोरा माने गोबांथार फराय गोबां माने लेखा गोरों साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि सुबुंङा माने बेहा जुदि मोजां आं मोनसे आखल आखु गुन गैयाब्ला बेखौ माने जोंनि समाजाव माने ओ मोजां होननानै गनायथि होआ आरो नङा होमबा बिनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो माखासे मोजां आखल आखु ओ बेफोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो दानानै लानांगोन मानो होनना बुंङोब्ला आखल दानायनि गुबै समाथ' जोंना उन्दै समानो नङा होमबा
जोङो दानानै लायाब्ला जोंहा मोनसे ओ गाज्रि हुदाया जोंनि माने गोसो मेलेमफोराव बाहा लायोबा बे मोनसे हुदायारि जालाङो जायखौ जोङो देरनानै माने सोखानो हाया जाहैयो आरो
जेनेबा सोलोंथाइयानो जोंनि आखल आखु दानायनि आगजु नालाय। औ सोलोंथाइनि गेजेरजों गावनि आखल आखुखौ दानो हायाब्ला बे सोलोंथाइया जोंना ओंथि गोनां एबा मेहेर गोनां एबा दिसि जों सोलोंथाइ जानो हाया आरो ना
औ औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो माने गावबा गावनि आखल आखुखौ एबा गुबुनखौबाबो जोङो सुद्राय होनो हानाय केपासिटि थानो नांगोन आरो
औ औ नंगौ दाथ' समाबो जाबाय नोंथां थाबरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ' जासिगोन नामा
औ दोनथ' ।
औ दे गोजोननाय थाबाय नों